अ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ।
औ आं नोंथांजों माने मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नों सावरायनो हागोन ना?
अ मानि बागौ बा?
आङो माने जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ बुंजागोन।
औ आं माने गिबियावनो आंनि आं बुंग्रोनोसै। बेनि उनावहाय नोंथांनि नोंथांनि बागैबो आं एसे मिथिनानै लागोन आरो। औ ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोबा। बुंबाथ जोंहा गिबियाव ओंखामा फैयो नङा होनोमबा?
ओंखाम‌ औ।
औ ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिदिनो। दोरोङारि होनोबा अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि ओमफ्राय, बिदिनो सबाइ दाउ, ओमफाय खेरादाफिनि। बिनि बायदिसिनाफ्रा गोलैयो।
ओम।
ओमफ्राय। जोंनि बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो बेखौनो जानानै थाबाय नालाय आरो। दोरोङारि महरै जोङो हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो।
हो औ।
ओमफ्राय बे अनला ओंख्रि गैयाबा हाथासुनि हाबाया जाफुङो आरो
जाफुङाव औ।
ओमफ्राय बे अनला ओंख्रिखौ हाथासुनि हाबायाव माने हालदैबो होआ। जेबो होनाय जाया आरो बेवहाय माने अनला ओरैनो अनला गुफुर संनानै। होनाय जायो ओमफ्राय। बिदिनो बर'फ्रा नाफामखौबो। दोरोङारि महरै फालिनाय जायो ओमफ्राय। बे नाफामखौ माबोरै बानायो होबा बिदिनो ओ। ना मासुवाफोरखौ ना मावाफोरखौ हमनानै औ बेफोरखौ माने। फोरानो जाहैबाय ओम ओमफ्राय फोरा--ओ। थास' गोसोम ओमफ्राय बिदिनो।
ओम।
लाव माबा बिजौ खुमब्रा बिजौ बायदिसिना होनानै ओमफ्राय बेखौ। हासुङाव सोनानै दोनबाय।
फोराननानै फोराननानै औ। एसे देग्लियो एसे देंखियाव देग्लियो। एसे देग्लिनानैहाय औ औ बिदि हासुङाव सोनाय औ औ।
ओम ओमफ्राय बेखौ जेनेबा खारदै होननानैबो संनाय जायो आरो।
ओम खारदै होयो ओम
ओमफ्राय खारदै होआलासिबो संनाय जायो।
ओम
फाया आरो ओम मा होनो एसे ओंखामजों लगायजानाय बो खालायनानै जायो जायैदों उम। ओमफ्राय ओरै लोंनायनि बागै फैयोबा जोंहा जौआ होयो औ जौबो जौवा मोननै रोखोम दं माने जौ गोरान ओमफ्राय जौ गिसि दङ औ। ओमफ्राय जोंहा माने जौफोरखौ मानि थाखाय सङो होनना बुङोब्ला? बर'फ्रा माने खामानि दा मानि मावनानै मोनाबिलियाव जिरायनाय समाव मेंगानायनि एसे एसे एसे लोंनाय जायो आरो बेफोरखौ औ ओमफ्राय बे जौखौ संनायनि बागैथ' आं बांद्राय मोजाङै बुंनो रोंला
उम उम।
अबेफोरखौ आरो
औ
ओनसोलाव माबोरै सङो एसे फोरमनानै होदो?
जोंनिया जोंनिया जौआ माने एमाव एमाव बिलाइ दं नालाय बे एमाव बेलाव बिलाइखौ आरो बिबारखौ बिसे बिदि खांनानैहाय फोराननानै थिंखियाव देयो देनानैहाय बे माइरंआव जोंहा जाग्रा माइरं दं नालाय बे जाग्रा माइरंखौ जोङो बिदि एखे लोगोगे देफानानैहाय जोङो बेखौ ओ ओइ लादु बानायोना बे लादु बानायनाय बायदि गथा गथा बानायनानै माने फोराननानै बिदि दोननाय जायो आरो बेखौनो जोङो एमाव होननानै बुङो। बेखौ होआबोला मानेओ जौ जाया आरो। बेनो मेन बुस्थु आरो जौनि।
औ
ओमफ्राय दा जौखौ माब्रै बानायो होनदोंबोला जोङो माइरंखौ ओ संग्रोना लानोसै ओंखाम बोनायग्रोना लानोसै ओंखाम बोनायग्रोना लाना नैहाय जों बे एमाखो मानि जुदि जौ ओ माने गोदै लोंनो लुगैदो बा बा माने ओ इसे इसे होनानैहाय बिदि ओंखामाव फोननानै बिदि जोङो दो गोदोर माने हान्दिफ्राव सोना दोननानैहाय माने माबा खालामो आरो साननै सानथाम बिदि दोनो आरो जोङो। ओमफ्राय दोनबाला बिदि माइरङा बे ओ बे एमावखौ होनाय लोगो लोगो सेवनाय बायदि जायो नालाय दा बेनिफ्राय रोसि ओंखारो आरो बे रोसिखौहाय जोङो जौ होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ
ओमफ्राय आरो जौ गोरान बानायनोबालाय जोङो एमावखौ बांद्राय होनो गोनां जायो। ओ हमनानै ला जोङो माइरं सेरथाम सेरब्रैफोराव ओ मेक्सिमाम जोङो सातता आठथा बिदि होनाय जायो आरो।
औ
ओ जौ जौ गोरान बानायनायाव आरो नों जौ गिसि दि बानायनायाव हले एकदम एसेल' होनांगौ आरो बांद्राय होयोबोला बे खाब्रां ब्रां गोखा जासिगोन आ गोदै जाला आरो बियो इदि आरो। बिदिनो प्रसेसा बिदिनो प्रसेस खालामनानै बानायनाय जायो आरो।
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो?
अन अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखो ओ नोङो बायदि बायदि रोखोमनि जानो हायो। ओ खारदै होनानैबो जानो हायो। आरो खिसुमान गो खै ओंख्रि थायो नालाय जओ थाइगिर फिथाइ इफोराव माने खारदै होनाङा आरो थाइगिर फिथाइ आरो ओ फान्थाव मोखै बेफोरबायदि माने अनला ओं ख्रि बेफोरबायदि सङोबोला गोखै गोखै जुदि सङोबोला जोङो खारदै होनो दरखार गैया आरो। ओमफ्राय जोङो दा मिथ्रु बिलाइनि जों अनला जायो बा खिसुमान ओम लाइ बिलायनि अनला जायो बेफोराव माने खारदै होनो दरखार जायो आरो
औ-औ
जोङो माने खारदै बै लाइखो माबोरै सङो आं बेखोनो मोनसे माने एगजामपोल हिसाबै होनोसै आरो
औ
जोङो मोजाङै सुनानै हानानै लानोसै ओमफ्राय हाना लानानै हाय जोङो अराव ओ लाइखो दाइरेक्ट केेराहियाव होनानै जोङो ओ खारदै होनांगौ आरो आरो ओमफ्राय खारदै होनानै बिदि फोमोननानै जोङो दै होबाय ओमफ्राय दै होखांनानै जोङो बे माइरं दङ नालाय माइरंखौ जोङो अन गुन्दै बानायनानै लानो गोनां जायो आरो
औ
मिक्सि मिक्सि किसुमान मिक्सियाव गुन्दि खालामो किसुमान धिंखियाव गुन्दि खालामो बिदि गुन्दै खालामना लानानैहाय बिद दि माने बेयाव सारना होनो गोनां जायो आरो इ जिथिया गोदौगोन नालाय ओंख्रिया ओंख्रिया गोदौबला बेयाव सारना होब बानो माने मोजाङै फाख्रा गन थायो फाख्रा गनदो मारिबोला बे आथा आथाब बोरैया जासिगोन आरो बेयाव जुदि नोङो दाउ बेदरजों संनो गोसोबा दाउ बेदरदोबो जानो हायो नादो जानो गोसोबा नादोबो जानो हायो लाइ ओंख्रिया दाउ बेदरजों बांसिन गोथाव जायो आरो आंनि आं आंनि साननाय आरो
ओमफ्राय नार्जिजों अमा संनायनि प्रसेसखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ नारजिजों अमा अमाखो अमाखो एसे एवग्रोना लानानै फोमोनग्रोना लानानैहाय आरो आरो फारसेथिं नारजिखौ खारदै होनानै बिदि फोमोनग्रोना लानानै बिदि एवनाय जायो आरो खा ओ नारजि बिजो अमाजों जयैहाय एवनानै बिदि दै होनानै बिदि फोमोननानै जानाय जायो आरो
औ
बांसिनानो नारजिखौ अमा बिबुजों जानाय खोनायो अमा बिबुजों जों बांसिन गोथाव जायो होननानै अमा बिबौजों जानाय खोनायो आरो मेजेम औ-औ
बर'नि दोरोङारि आंगो माने जि आइटेक मोननाय ओंख्रि फ्रा मा-मा
जों आं मिथिनायबा उम मथेथ' अनलाखौनो जों जि आइ टेक मोनदोंमोन अनला नारजि आरो जौ-जौ-जौ गिसि आरो आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिगोन नामा
ओरैनोथ' बिदिनो अनला नारजि ओमफ्राय ओमफ्राय जौ गिसि जौ गोरान ओमफ्राय खेरा दाफिनियाबो मोनदों औ ओमफ्राय मोननायाथ' गोबां मोनदोंमोन
ओ आं आंबो गोसु गैथ'ला ओ-ओ
आरो नोंथांमोननि माबाखै ओनसोलखै जाय
ओम-ओम आं बेखौ जोंनिथिं बिदि बां ओमफ्राय आं संनाय खोनाया आरो आं बारा सिनायबो मोना बे ओंख्रिखौहाय माबायदि नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
खेरा दाबफिनि मैगङा माने बेखौथ' जेनाखि बारा मोना मोननाया एसे अनारियाव हाबैबो मोन माने बि माने मोन से लाइफां हारिनि आरोना ओ बैफोरबायदिनो जेनेबा मुगा दुन्दियाफोर बायदिनो बेबो हायाव रज'यो बारा गोजौ जाया बेबो ओ ओमफ्राय बियो बांद्राय गिसि जायगायाव रज'वा जेनेबा ओरैनो एसे बलासि हाफोराव रज'यो एसे खासि बारिफोर बायदिफोर आरो
ह होम
ओमफ्राय जानो हायो जेनेबा आलुफोरजोंबो जानो हायो ओमफ्राय नाफोरबो होनानैबो जानो हायो। ओमफ्राय खायफाया बेखौ फोराननाबबो जायो जाहैदों।
उ
आथिखालनि मुगायावथ' गोबां खम जालांबाय बेफोरदि मैगङा
उ उ आंथ' नुनो मोनलिया सिनायबो मोनाखै दा नोङो नों बुंदो जे लांसिनो सिनाय मोनाखै दा ओ
फोरनि सिङाव दं दंबाव नामा नोंथाङा?
माबाफोर माने दा बे ओं-ओंख्रिनि बागैनो ओ अनलाखौ नोंसोरनिथिं माबायदि सङोथाय
औ जोंखिजाया अनलाखौ संनो थाखाय गिबियाव माने ओ जेनेबा मोनसे माइरंनि गोनांथि जायो। औ माइरंखौ गिबियाव माने सोमनानै लाग्रोनानै बेखौ उवालाव नङाबा सोरबाबाय खायफाया उवालाव गैयिफ्रा थसेयाव देनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौहाय एसे मिस मिस खालामनानै अन गुनदै खालामो बिनिफ्राय ओमफ्राय दै हरनानै दैयाव बे माबाखौ अन गुन्दैखौ सारनानै होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो माजों जानो गोसो नोङो जेनेबा दाउफोरखौबो मा बा सोरबा बायदिया लाइबेरियाव लाइबेर बिबार ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना मा आरसिं बिबारफोरजों जायो नालाय
अ
ओमफ्राय बिदिनो अनलाखौ संखांनानै हरनाय जायो आरो बेखौ माने एसे माबानानै रुइहोनानै
बिदिब्ला जाथ'सै नामा नोंथां
औ औ औ दे